हेल'। औ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां
अ अब्ला जों दायो एसे जायगा दावबायनायफोरनि सायाव एसे राय्लायनोसै दावबायनायनि गेजेरजों जेनेबा जों मा मा मोनथिनो मोनो मा माबा मोनसे रोंगौथि मोनो नामा। अ बिफोरनि सायाव एसे रायलायसेै
औ औ
होनब्ला दा दावबायनाय जेनेबा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो
औ दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बे जायगायाव बेरायहैनाय, बा बे जायगानि सोमोन्दै मिथिनाय बा सोलोंनानै लानाय बेखौनो जों बुजिनांगोन। जों गोरलै रावआव नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंफोरनानै होदो
औ दावबायनायाथ' जेनेबा जोंनि ओ माखासे दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गियान, बायदिसिना गियान, रोंगौथि आरो रंजानायनि मोनसे बिथिं होननो हागोन। दावबायनायनि गेजेरजों माखासे गियानफोरबो मोननो हायो। ओ नुफेरै नुफेरि जागाफोरनि सोमोन्दै, नुफेरि जागाफोर नुनो मोननाय जायो आरो बे जा जागायाव दावबायहैगोन बे जायगानि मिथिंगा बेनि थासारि, बिनि बारहावाफोरनि सोमोन्दै जों बे दावबायनायनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जायो। ओरैनोथ' दावबायनाया जेनेबा ओ ओनसोलारि दावबायनाय, बा मुलुगनङारि दावबायनाय बेफोरबायदि बाहागो खालामनो हायो जेनेबा हादोरनां दावबायनाय जेनबा दाबसे हादरनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगाफ्राव दावबायनाय बेफोरनि गेजेर बेफोरबायदि बाहागो राननो हायो आरो ओमफ्राय ओरैनो नों थाङा जेनेबा खाथि खाला ओनसोलनि माबाफोर दावबायथावना जागानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन, जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला दङ ओ हाजो हाजोयारि ओनसोल बेखौ जोङो स गि दारागाव बायदि मुङाव मुं होनायखौ जों नुनो मोनो। बे जोंनि ओनसोल खाथियाव सकि होननाय मोनसे हाजोआरि ओनसोल दं। बेवहायनो बेनि सेरजोंनो हाजोनि सेरजोंनो मोनसे दैमाया बोहैलांदों। बे जायगायाव बि फां-लाइफां, दैमा-दैसा बायदिसिना हाग्राजों बुंफबनाय गोजोन थासारिखौ जों नुनो मोनो। सुबुङा गावनि गोसो सोआव माबाफोर दुखु दाहा मोनोबोला बे दुखु दाहाखौ होखारनो थाखायबो जोङो बे सकि जायगायाव बा हाजोआरि जायगायाव थांनानै दावबायहैनाय जोङो दावबायारि गोबां नुनो मोनो बा लोगो मोनो। लोगोसेनो सब बे दारागावआवबो जोंहा गोबां अन्थाइ ना बायदिसिना मोनो लोगोसेनो बेनि बारहावा बेनि जाय गुसु हाजोनिफ्राय फैनाय बार बेयो माने जोंनि गोसोखौ गोबां थाजिम खालामनायखौ नुनो मोनो। बेनिखायनो बेवहाय गोबां दावबायारि फैनायखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा मोनसे धोरोम धोरोमारि दावबायनाय बेनि बागै एसे फोरमायथिनानै होनो हागोन नामा?
धोरोमारि था दावबायनायनि सोमोन्दैथ' आं बारा मिथिनाय नंला नोंथाङानो एसे फोरमायना हादो धोरोमारि दावबायनायनि सोमोन्दै।
औ धोरोमारि दावबायनाय जाय दावबायनाय माने बेवहाय माने धोरोमनि बागै थायो जेरौहाय गोदोनिफ्रायनो जोंनि राजा महाराजाफोरा जेरै लुनानै गालांनाय धोरोम थावनि बेफोरखौनो बे जायगायाव जेब्ला सुबुङा दावबायगोन बे दावबायनायखौनो जोङो धोरोमारि दावबायनाय होननानै बुंगोन। बे धोरोमारि दावबायनायाव सुबुङा गावनि गोसोनि साननाय हनाया मोगथाङाव जाफुंथों होननानै
औ
गोथार थावनियाव थांनानै बोर लाहैनाय जा यो
औ
बायनाय होननानै होनानै आंङो सानो। लोगोसे नोंथाङा नोंसोरनि ओनसो लाव माबाफोर बेफोरबायदि धोरोमारि दावबायथावना ओनसोल दङ नामा जायगा दङ नामा?
जोंनि ओनसोलावथ इदि आम धोरोमारि दावबायनायनि ओ मा ओ मिथिना मोननाय जाया। ओरैनो ओ दावबायथावना जागाथ ओरैनो धोरोमनि अनगा दावबायथावना जायाथ इदिनो एसे एनै नुनो मोननाय जायो। जोंनि ओनसोलाव ओरैनो खाथि खाला होनना बुङोब्ला ओ बगामाति बगामाति होननांसिगोन ओमफ्राय ओ मा होनगोन येखौ भैरब कुन्द'
भैरबकुन्द आव थारैनो।
लोगोसेनो आरो।
लोगोसेनो जोंनि। जोंनि खाथि नलबारि ओनसोलाव दङ पवामुग का हयग्रिब मन्दिर औ उमानद द' बेफोर थारैनो जोंनि मोनसे। धोरोमारि दावबायनायनि।
औ औ औ नंगौ नंगौ
नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै दावबायनायनि खाबुफोर दावबायनायनि जोंनि खाबु माने बेनि बागै एसे फोरमायनानै होदो। दावबायनायनि गेजेरजों मा मोननो हायो?
औ दावबायनायनि गेजेरजोंथ' जोङो। जेनेबा दावबायनायखौथ' जोङो ओरैनो उन्दै समनिफ्राय लानानै जों जेनेबा फरायसालिफोरनि बिथिंनिफ्रायबो जों गोदान बोसोरफ्राव दावबायनायखौ। दावबायबोदों जेनेबा बे दावबायनायनि गेजेरजों जोङो माखासे ओगोसोफोरखौ गोजोनग्लाय होनो हानायजों लोगोसे ओ जागाफोरनि सोमोन्दै एसे एनै मिथिनो मोननाय जायो आरो औ लोगोसे जेनो जेनेबा ज' ज' ज' रंजानायनि गेजेरजों गोसोफोरखौ खुसि मोनो बेनि उनाव जोंथ' ओरैनो दावबायबायायोब्ला जोङो आथिखालाव दावबायनायाथ' एसे आलादा जाहैबाय जोंनि बिथिंनिफ्राय जेनेबा जों ओ हाबयब - ओ जमा जमा जेनेबा लोगो नांनानै बहाबा दाबसे जायगायाव थांनाय। बे दावबायनाया जोंनि गोसोबा जेनेबा मा होनगोन एखौ
उन्दैनिफ्रायनो फै नि गेजेरजोंबो जोङो दावबायनायनि खाबुखौ मोनबोदों नों नोंथाङा बे बाथ्राखौ होननो नागिरदों नङासै? जेनेब्ला फरायसालि बन्द' होयो बा गरम बन्द होयो बेफोराव जोङो गोदो गोद-गोदोनिफ्रायनो गोबां फरायसाफोरखौ बेरायनो थांनायखौ नुनो मोनबोदों नङासै
औ औ औ औ
बेनो
गेजेरजों जायगानि थानाय जानाय गासै आबाद मावनाय बिस सोरनि रांखान्थि।
औ।
बाहायनायनि मोनसे
औ।
बायदि समाव एसे फोरमायनानै होदो।
मोजां खोनायासै एसे बुंफिनदोलाय।
दावबायनायखौ सुबुंफोरा बांसिन समावनो माबायदि समाव खालामो
औ औ दावबायनायाथ ओरैनो जोङो मालाबा समाव जेनेबा गोदान बोसोर समाव दावबायनाया जेनेबा एसे बांसिन जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो दा ओ दाथ गोलोम बोथोर बे गोलोम बोथोर समाव जेनेबा ओ शिलंफोर बायदि थावनियाव बांसिन जेनेबा बे जायगायाव गु आ बारहावाया एसे गुसु नालाय बेबायदि जायगायाव जेनेबा जे मोजाङै आ गोसोफोरखौ गोजोनबा। बायदि समायना नुथायफोर शिलं ओ शिलं जायगायाव नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदि समाव शिलंफ्राव बांसिन बेरायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना बिदिनो आरो गोदान बोसोरफ्राव बेरायनाय समा जेनेबा लावखार ओंखाम। जानाय। ओ रा गाहाय बेरायहैनायखौ जों नुनो मोननाय जायो ओरैनो लोगोसे ओ रंजाथाइ फोरबो जेनेबा मागो बैसागो फोरावबो खायसे मानसिफ्रा दाब दाब जायगाफ्राव लोगो लोगो लेवा लानानै जेनेबा एसे रंजा बाजा खामायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो ना।
थ्रा
औ।
बेनि उनाव नोंथाङा लोगो लेवाफोरजों जे। बा बहाबाफोर ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय बा बहाबा बबेबा थावनियाव बेरायहैफेरदोंमोन नामा?
बेफोरबायदि बेरायनायखौ जोबोर बेरायनाया गोबां मेहेर गोनां जानायखौ नुनो मोनो। गोसोनि गासै दु खु दाहायानो जोंनिफ्राय खारनायखौ जों नुनो मोनो। जोंनि दु खु दाहा होननानै बुङोब्लाथ' गासैबो फारि फारि गोलैजोबो बेफोर गासैखौबो जोङो माने फासायनानै दोननो हायो। लोगोसेनो बे। नानै गासै। समावनो जोङो गासै समखौनो। सोरखौ हमनानै जोङो गासै समखौनो जोङो गावबा गावनि। खामानियाव बेस्थ' जानानै थायो। बे बेस्थ' जानानै थानाय समाव जोंनि गोसोआव गोबां जेंनाबो सोमजिनो हागौ। गोबां गासैखौबो। जोंङो जेंसि जेंला। सौसिनानै जोङो। दावगालांनांगौ जायो। बे दावगालांनाय जेंना जेंसि खौ दसे समनि थाखाय बावगारनो थाखाय जोङो बेरायनांगौ जायो। बे बेरायनायनि थाखाय। सुबुङा सानसे समखौ जोङो दिहुनोब्ला। गासै सुब सुबुंनि थाखायनो मोजां मानो थाखा। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि जिउआ। माबोला मा समाव जागोन जेबो जों मिथिया बेनि थाखायनो सुबुंआ बेरायनायखौ खालामनांगौ होननानै आं सानो।
औ औ नोंथांनि मथेब्ला माने ओ सुबुंनि जिउआव बेरायनाया मोनसे
अ अ मोजां सुबुंनि थाखाय सुबुंनि जिउनि थाखाय जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो सुबुंनि जिउनि थांना थानायनि औ बे बिदि होननानै आङो सानो आरो। बिदिब्ला जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना नोंथां औ दे।